ओं खोनादों दे
जोंहा दा लाइमोनफोरनि सायाव एसे रायलायनानै आखायाव लादों आरो जोंनि दानि जुग लाइमोन औ जोंहा लाइमोनफोरबा सुबुं सोरनि लाइमोन बैसोखौ माने सोलायनो मोनसे मोनसे महर लानाय जायो जेनेबा माने उन्दैनिफ्राय जों मोनसे सम फैयो उन्दैयाव मा होनो
गथ'सा
जों उन्दैसा समाव आङो जों स्कुलाव थांनायबो जायो जेनेबा जोंनि बैसोखौ माबा खालामनो थाखाय
औ
गेबें आरो माबा खालामनो थाखाय जेनेबा
ओं औ नोंथां खोनादों ना नोंथा? नोंथांनि साव'ना फैयाखै सोदोबफोरखौबो खोना खोनाफैगोनदां नोंथांनिखौ